हेलौ औे‌ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ खोनादों ना नोंथां औ
औ खोनाबाय खोनाबाय ओ नोंथां सिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बाउसिहरबाय औ दा जों मा टपिकनि सायाव सावरायनो हेलौ
अ जों दा आइजें आइलानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां बर' न'खरनि आइजें आइलानि सायाव
औ सावरायजायो सावरायजायो उम
औ।
दा आ मा होनो नोंथांनि बायदिब्ला आइजें बर' नख'राव ओ आइजें-आइलानि बाहायनाया माबायदि सोलि सोलिदों दा दा दानि थासारियाव
औ औ। अ आइजें आइलाया औ खोनादों नोंथां औ
अ दा बिनि सायाव जों गुवारै सावरायनोसै नङा होमबा
औ सावराय जायो नोंथां दा नों एसे फोरमायग्रोना होदों।
औ
औ दे नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो दे होमबालाय
औ जागोन दे जागोन दे मानो होनबा जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मिथिंगायाव थानानैनो रायजो जाबोनाय मोनसे फिसा हारि। आरो बिदिनो जों बर' बर'फोराबो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बिदिनो गावनि नांनायखौ आ बुस्थु बुस्थुफोरखौ बानायनानै लानां मेचिन माबा जेबो गैयामोन बेखायनो जों बर'फोरा ओ मा सौसि गोनां जादों जे आबाद मावनायाव ओ नांगोल ओ बिदिनो मै बिदि जुंगालफोरखौ दानांगौ जायो आरो बिदिनो हुकेन आबाद मावनायाव ओ जेरैबायदि आबादखौ हाखांबाथाय एरनो थाखाय हुकेन बानायनाय जादों। आरो बिदिनो जानाय लोंनायनि बे
औ।
जानाय लोंनायनि बेलायाव अ संनाय खावनायनि बेलायाव बिदिनो ओ खादौ बिदिनो सागं बानायनाय जादों
अ औ
आरो बिदिनो ना हमनायनि बेलायाव जेखाइ खबाइ थेला जे बिदिनो सेन बेफोरखौ जोङो माने जों ओ जों बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा बानायनानै लाबोदों आरो बेखौ जों ना हमनायाव बाहायो। आरो बिदिनो जेरै अनला ओंख्रि खुरनो थाखाय हाथा बे हाथाखौबो जों दंफांनिफ्रायनो बानायना लादों आरो बै हाथा नङाब्ला जोंनि हाबा बा अनला ओंख्रि खुरनायानो जाया मानो होनब्ला हा हाथाखौ नांथारगौ मानो होनबा बै हाथानि गेजेरजोंनो जायो। आरो बेजों लोगो से जोंनि बर'फोरनि गेजेराव उवाल गायहेन उवाल गायहेन गैयाब्ला जों माने जेबो गैया होननाय बायदि मानो होनबा उवाल गायहेन थायोब्लासो जोङो अनला ओंख्रि देनो हायो बिदिनो एमाव एमाव बानायनो थाखायबो जोंङो उवालखौ नांगौ जायो। आरो उवाल आरो दिंखि बे मोननैया जोंनि गेजेराव बयनिबो गोदो गोदाय बयनिबो बर' न'खरफोराव थाथारोमोन बैफोर आइजें आइला
फोरखौ जों नुनो मोनला आरो बैफोर आइजें आइलिया दानि दिनाव गोमालांङो बा बाहायनाया खमनिफ्राय खम जालांबाय दं लाइन इलेक्ट्रिकजों बाहायनाय माखासे बुस्थु ओंखारदो ओ बेजों लोगोसे बर' फोरा बैफोरखौ बाहायबोदोंमोन जोंनि गेजेराव बांसिन बाहायनाया खम जाबाय। आरो जोङो जोंनि गेजेराव ओ सेन खबाइ जेखायफोरखौ बाहायबोदों बेखौथ' आं बुङाखै बिदिनो
औ
माखासे माइ रुनायाव रयना होनोना जायखौ बै रयनाफोर बो जों बानायनानै लादोंमोन आरो बिदिनो माखासे सेयार तेबोलफोरखौबो जों माने जों मानसिफोरानो मा नांगौ जानो रोंबोदों माने लासै लासैनो बिदिनो बे गलप जाबोबाय थानायनि गेजेरजों माने बैफोरखौ बानायना लोंदों लानो रोंदों आरो ओ नोंथां आंनिफ्राय बेखिनियानो दा नोंथाङासो मा फोरमायगोन।
औ आंबोथ' बेफोरखौनो फोरमानांगोन मानो होनबा जोंनाथ' गुबुन दङबाबो बेफोरबायदि ओ आबाद मावनाय बा जोंनि न'खराव सोलिबाय थानाय बैफोर आइजें आइलाफोरखौनो बुंनो गोनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
जोंना औ-औवा एबा दंफां बैफोर ओ आइजें आइलाफोरखौ जों औवा दंफांफोरजोंनो बानायनाय जायो नोंथां बांसिनै।
बानाय
हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ मानो होनबा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बा ल औ, ओ लहा सिलफार बेफोरखौथ' जों ओ जोंनियाव मोनामोन नालाय औ बेखायनो जोङो औवा दंफां बेफोरजोंनो ओ औ जोंनि आइजें आयलाफोरखौ गोदो गोदाय बाननानै लाबोदोंमोन आरो नोंथां। औ जेरै जों दा सानफ्रोमबो बाहायनाय जेनेबा सिथ्ला न' फोरखौ जेनेबा ओ साफा सुफा खालामनो थाखाय जों औवाजों ओ औवाजों बानायनाय जेन हासिब बैफोर आइजें आइलाफोरखौबो जों ओ
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों नोंथां लोगोसे जोङो औ ओ उन्दुनो थाखाय जोङो औवानि सां बा बि ओ दंफांजों बानायनाय बिस्नाफोरखौ बानायनानै लाबोदोंमोन बा धारा
बेफोरखौ जों औवाजोंनो हेबनानै बानना लाबोदों आरो माइ माइरंफोरखौ जेनेबा जों सालिनो थाखाय बा ओ दिंखि बा वान-उवालफोराव देनाय बे औ ओ औवा बेफोर ओ माइ माइरंखौ जों सालिनो थाखाय दाला सान्द्रि ओ ओमफ्राय रोगानो थाखाय माइफोरखौ रोगानो थाखाय जोङो खादा बा दुख्लि बैफोरखौ जोङो औवाजोंनो हेबनानै बाननानै लादोंमोन आरो नोंथां। गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो बैफोर औ दा सिमबो जोंना बे दाला सान्द्रि बेफोर सोलियो ना हमनो थाखाय जोंनिया जेखाइ खबाइ ओ बैफोरबो दासिमबो जोंनिया ओ गोमालांनो हमाखै मानो होनबा बेफोरखौ जों नागारनो हायाखै आरो नोंथां।
औ नागारनो हायाखै औ।
बानायजाबाय थादो औ बेफोर गासिबो औवाजोंनो बानायजानाय नोंथाङा।
बानायजानाय औ बानायनायजानाय।
एसे औ। लोगोसे ओ जोंना नांगोल बा जुंगाल बेफोरखौ जों औवाजों बा दंफांजोंबो बाननाय जायो मानो होनबा
माने
ओ गोदो गोदाय औ। ओ गोदो गोदाय जेनेबा दंफं ओ खौ दाननानै जेनबा नांगोलखौ बानायबाय बा मोसौ सबजों जुंगाल ओरै बाननानै हालेवनानै जों आबाद मावनानै जाबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ जाबोदों।
औ औ बिदिनो ओ जोंना ओ ओ ओंखाम संग्रा बा ओ थोरसि लथा बैफोरखौ जों बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन आरो गोदो गोदाय जेनबा बबावबाफोर मोनदोंमोन नामा बेफोरखौ जेनेबा मोनोमोन आरो जेनेबा ना। नङाबत खोथा औ बेफोरखौनो बाहायबोनाय नुबोदों आरो जेनेबा जों उन्दै समनिफ्रायनो। हान्था खुरै बा थोरसि लथा बेफोरखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ औ
जोंना न'खरफ्राव बेफोर बेसादफोरा थायो ओ लोगोसे औ
लोगोसे जोंना ओ न'फोर बानायनो थाखाय जोंना आ हो सिखार रुवा खदाल बैफोर जिरादखौबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो मानो होनबा जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरो जेनेबा आगोल जोंनि बेसेबा सिगाङाव मा दंमोन जों मिथिया जेनेबा। औ मानो होनबा जोंना फोथाराव दैखौ आलि होनायावबा खदालखौ नांग नांथारगौ जायो। बा हाग्रा एवनाय बायदिसिना बेफोराव खदालखौ बाहायबोदों आरो जोंनि सि खाया फायथ' गोनांथार जाय खुसिया मुवा जिरादखौ जों जेनेबा ओ दाननानै बा हानानै जानो। थाखाय बा मायबा मोनसे दाला सान्द्रि हरनो थाखाय जोंना सिखाजों औवाखौ दाननानै आरंफोरखौ खाथिफोरखौ ओ जिरना ओ जिरनाय जायो मानो होनबा सिखायाबोथ' बे हिसाबै जेनेबा जोंना आगोलनिफ्रायनो दङ नङा होमबा नोंथां। गोदोनिफ्रायनो बैफोरखौ
ज
औ बेफोरबो जोंनिया न'खरफोराव बाहायजाबोदों आरो सिखा रुवा खदाल बैफोर आइजें आयलाफोराबो। लोगोसे जोंना दंबावो न'फोरखौ ओ जेनेबा खुन्था गायनो थाखाय औ नोंथां। अ न'खराव न'आव लुनायफोराव गोदो गोदायथ' जोंना औवानि बेरा बा औवानि ओ खुन्था गायोमोन नालाय अबय बेफोरखौ जेनेबा गायनाय समाव जोंनिया बे खन्था ना साबल होनो बैफोरखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो जों उन्दैनि समनिफ्रायनो मानो होनबा हा जावनो थाखाय बेफोरखौबो बाहायबोदोंमोन आरो नोंथां बेफोर बेसादफोरखौबो
औ बाहेरायाव ओम
लोगो औ लोगोसे जोंनि आबाद मावनायाव बाहायनो थाखाय औवाजों बानायनाय जेनेबा बाावखा बा हुलाबारि बैफोर आइजें आयलाफोरखौ खौबो नुबोदों बिथांजों लोगोसे औ लोगोसे जोंनिया न'फोराव ना हमनो थाखाय ओइ दिरुंजों हेबनाय बा जे बैफोर जे फोरखौबो नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ दङ दङ जेफोर दङ।
अ दङ औ ओ आथिखालाव जोंनि न'खरफोराव दा आथिखालाव फैबाय नङामोन लोगोसे आगोलाव आगोलनि दंजाज बानायनाय। सियार टेबोलफोराथ' सोलिबोदो। नाथाय आथिखालाव जोङो बिदिनो बायदिसिना। लेदार बायदिसिनाजों थाफानाय जेनेबा चयार टेबोल सफा बैफोरखौ मोनबोदों आरो फालें दा जोंनि न'खर खरफोराव थायो
अ अ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन जेनेबा नोंथांमोनावहाय जेनेबा नोंसनि नखरफोराव मा मा दंबावो बिनि अनगायैबो जेने माबाफोर थालांबावदो नामा बे फोरमायनो हाबावगोन नोंथां
दा जोंनि न'खरावथ' दा आथिखालथ' बिदिथ' मा होनो हाल एवनाय गैला खााल जावनाय गैला फटाल जावनाय गैला आजिखालिथ' सब मेसिं हारजोबबाय नङा होम्बा दाथ' हालेवनायथ' नुला गामिफ्राव गासैबो टेकट्ररजों हाल एवो। सोरबा बिदिनो साफा सानैफाहाय जना बिदिनो आरलि दानहैयो बैफोरखौ नुयो नुनाया थेवलबो बिराद खम आरोट बायक्ट जोंनो जौ खामानिया जाजोबसै माथ' माइ गायनाय माइ गायनायखौ जोंनियाव नुयो खिन्थु माइ गायनायब्लाबो लासै लासैनो गोमानांगोन मानो होनबा दाल' माइ गायनो थाखायबो मेचिन ओंखारबाय
औ औ
आरो मालाबा मालाबा बिदिनो हाल एवनायखौ जोङो सम सम नुयो खिन्थु माने बिदि जानला मोनला नुला बायनो नागिरला आर ना माने दुब्लिफ्रावबो जोंनि एरिया बा ओनसोलाव ओमफ्राय बिदिनो
औ
खामानि मावनायाव बाहायो बाहायनाया खदालफोरखौ सिखा बाफोरखौ माबाफोरखौ बाहायो बाहाया
औ औ नोंथां आथिखालावथ' जोंना दा न'खरफोराव जेनेबा बयनिबो न'खरावनो जोंहा दा साइकेल साइकेल गारि बा मटर साइकेल बा स्कुटि बेफोरो माबाफोरखौबो नुनो मोनदों आरो बेसादफोरखौबो जेनेबा आथिखालाव जों दा जोंनि बे न'खरफोराव
अ बेफोरखौ न'खरफ्राव नुयो ओं यो आरो बे अगायो गोद गोद आज बाहायबोनाय मोसौ गारि थेला गारि बेफोर गोमालांनो हमबाय गोमालां गोमालांबाय न माने मैसोजों माइ बोनाय आरो बिदिनो मोसौ गारिजों मोसौ अजों माइ रोगानाय आरो बिदिनो मोसौजों मारा होनाय । औ खेलायाबो गोमालांनो हमबाय औ औ । आजिखालि ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरजोंनो जाजोबो थ' नोंथां टाइमाबबो जाबाय बिदिबब्लाानो